हेलौ
औ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा अ नोंथाङा ओ दायो मा मावदों?
ओरैनोथ' आङो नोंथां दा ओरैनो दंथ'यो जेबो बेबायाददि मावनाय जाथ'वाखै औ
ओ नोंथाङा ओ सम मोनोबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो राय्लायनो सावरायनो नागिरदोंमोन आरो नोंथां
औ औ रायज्लाय जागोन दे नोंथां
नोंथां ओ सावरायनो नागिरनाया जाबाय जोंहा ओ जानाखि बेखार जेंना जोङो
औ
साख्रि बाख्रि बायदिसिना अनगायैबो जोङो मा मा राहायै बेखार जानानैनाय जानखि लाइमोन एबा सुबुंफोर बे माबोरै राहा लामा नागिरनो हागोन बेनि सायाव फंनैसो रायज्लायनो नांगौ
औ औ
आं आं जाखिनि मोनदांथि मोनदों आं बेखौ एसे बुंनानै होग्रोनोसै नोंथां ओ जोंहा औ जोंहा बेखार जेंना जानोखि
औ
जाय सुबुङा मोजां सोलोंथाइ मोनाखै एबा सासे गोग्गो ओ गियान गोनां गुन गोनां सुबुं जाहैनो हायाखै ओ बेफोर बैफोर बेखार सुबुं एबा ओरैनो थानाय सुबुंफोरा माबायदि जिउ राहा लामाखौ खुंलांनो हागोन एबा न'खरखौ मोजाङै सालायलांनो हागोन बेनि सायाव एसे बुंफोरनिसै आङो जोंहा माखासे सुबुङानो न'खरनि ओ रांखावरि आरजिनायनि जानाखि जेंना बेनि थाखायबो जोंहा गोबां सुबुङानो गोग्गो सोलोंथाइखौ मोननो हाया आरो सोलोंथाइ औ सोलोंथाइ सोलोंनायनि बेलायाव ओ उन जानानै थालाङो ओ बैफोर सुबुंफोरा ओ माब्लाबा बेबायदिनो बेखारै थानो नायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनबोदों ओ जेबो मावा दाङा बेफोरबायदि थानायखौ जों नुनो मोनबोदों जोंहा माबा मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंहा एसे एनलाबाबो सोलोंथाइ एबा रोंगौथि थाथारनांगौ होननानै आं सानो आरो माबा मोनसे खामानिखौ जानखि बोलो गियान आरो सहायनाय बेफोरबायदि एजेनला गैयाबा मानसिया माब्लाबाबो जौगानो हाया जोंनो दैज' हमनाय बेफोरबोसा गोसो खौ नांथारगोन अब्लासो जोङो खाम हरनांगोन जोंहा बेखारजेंनानि जानि जेंना बेखौ सुस्रांनो थाखाय जोंहा गोबां राहाफोर दं जेरै स्किल डेभलपमेन्ट आखाइनि हाबा आखाइनि हाबा मावनानै थांनानै थानाय जायानोखि जोंहा बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो आबादजों सोनारनानै जिउ खुंबोखानाय जोंहा सासे जाफुंसार एबा साक्सेसफुल आबादारि जानानैबो जोंहा जिउ राहाखौ खुंनायनि मोनसे मोजां गोग्गो लामाखौ जोङो मोनगोन होननानै मोनो होननानै जोङो ओ साननो हायो एबा मिथिनानै मोनो। जाहाथे जोंहा आबाद मावनानै ओ आबादखौ एम मावनो थाखाय इमान ओ रोंगौथिनिबो गोनांथि थाया होननानै आं सानो जाखिनि जाखिनि जोंहा आबाद मावनायनि आदब खायदा आरो आबादखौ बोरै फोथाङो बेफोरखौ मिथिनानै मोजां आबाद मावनानै जोंहा बे आबाद फसल बोखांनो हानायखौ जोंहा फाननानै न'खर जिउ राहा खुंनाय गोबां नुबोदों दा जोंहा बेखार सुबुंफोरा बेफोरबायदि आबाद मावनानैबो जोंहा जिउ राहाखौ खुंलांनो हायो होननानै आं सानो। बेनि अनगायैबो जोंहा दंबयो कम्पिउटार इडुकेसन कम्पिउटार इडुकेसनखौबो जोंङो आखाइनि हाबा होननानैबो मिथिनांगोन जोंहा बबेबा दखानाव कम्पिउटार बायदिसिना जेर'क्स बेफोर बायसानो दखान होनाय आरो जोंहा आखाइनि हाबा सावगारि आखिनाय नि देखरि बाहायनाय गोबां खामानि जेरै जोंहा न'आवनो फार्म खुलिनाय दाउ अमा ना बायदिसिना फिसिनानै आं एबा जोंहा न'नि मिस्ट्रि बायदिसिना जानानै गोबां जिउ राहा खुंलांनाय बायदिसिना खौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोंहा मोजां सोलोंथाइ लानो हायाब्ला एबा जोंहा गोबां जेंनानि थाखाय जोंहा सोलोंथाइखौ मोजां लानो हायाब्ला जोंहा बेफोरबायदि आखाइनि हाबा एबा स्किल डेभलपमेन्ट बाहागो लानांगौ खौ आं सानो आरो जोंहा माखासे गेदेमा सुबुंफोरा जानोखि गामि बिथोर ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जेंनाखौ बांसिनै नुनो मोनो नालाय जोंहा ज' जालायनानै माने मिथिं एबा मेल खुंनानै थुलुंगा होनाय बे बेफोरबायदि हाबाफारि एा आयदाखौ लानांगौ होननानै आं सानो जायनाखि जोंहा स्किल डेभलपमेन्टनि मेल मि मिथिं जायो बेफोरबायदि मिथिंखौ जोंहा गामि बिथोर ओनसोलफोराव खुंनांगौखौ आं खुंनांगौ होननानै आं सानो नोंथां ओ जोंहा बेफोरबायदि स्किल डेभलपमेन्ट बायदिसिना मिथिंफोरखौ दा जों जोबोद खमखौनो नुनो मोन्दों माखासे
खम नुनो मोनसै औ
माखासेफोराव बेफोरबायदि मेल मिथिंखौ जोंहा नुनो मोनोमोन दा नाथाय आंनि मोनदांनायाव जोबोर खम नुनो मोनसै स्किल डेभलपमेन्ट बायदिसिनानि बिथिं मेलफोरखौ जोंहा दा बेनिखायनो जोंहा गोग्गो सोलोंथाइ मोनजोबाब्लाबो एबा जोंहा सोलोंथाइ सोलोंनायनि बेलायाव माबा मोनसे जेंना जानानै सोलोंथाइखौ आबुङै मोनजोबाखैब्लाबो जोंहा स्किल डेभ्लपमेन्ट ओ आखाइनि हाबा मावनाय बेफोरबायदि हाबाफारिफोराव बाहागो लानांगौ होननानै ओ आङो सानो आरो नोंथां दा आङो नोंथांनिफ्रायबो एसे मिथिनो लुगैगोन ओ बेनि बागै।
औ ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंलांबाय ओ जोंनि थांना थानायनि थाखायनो नोंथाङा बाथ्राखौ बुंलांजोबदों
औ
बाथ्राया नों बुंनाया नोंथां बुंनाय बाथ्राया थारैनो गासिबो सैथो जोङो
औ नोंथां
गावखौ सुंथानानै लानो थाखाय
औ।
माबायदि हाबा मावोब्ला आरो माबायदि ओ गावखौ गोब्राब नाजानाय खामानियाव बावसोमोब्ला
औ।
आ जोङो जाफुंसार जानो हागोन बिनि सायाव नोंथाङा खोब मोजांथार बाथ्रा बुंबाय रा आं आंनि फारसेनिफ्राय बेखौनो बुंगोन। आ जाय सुबुङा बा जाय मानसिया गावखौ बाउसोमनाय गैया बेबायदि मानसिया गावखौ जिउआव जाफुंजार सुबुं हिसाबै दिन्थिनो हानाया जोबोद गोब्राब।
औ औ नंगौ नोंथां।
समाव जोङो हाबा मावनांगौमोन जाय समाव जोङो गावखौ मोनसे गियान गोनां सुबुं आरजिनो थाखाय बावसोम नांगौमोन बै समाव जोङो आ आनज्रायनाय थासारियाव थायोब्ला जोङो मोनसे जाफुंसार थासारिसिम फैनो हानाया जोबोद गोब्राब।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जिखिनि हाबा मावो दा बे हाबा मावनाय समाव बा जिखिनि जि जों जिखिनि सोलोङो बे सोलोंनाय समाव जोङो गावखौ मोनसे बावसोमनाय बा गावखौ बावउनाय बेखिनि खामानिखौ मावनांगोन। नों जाय खिनि हाबाखौ सोलोंदों जायखिनि खामानिखौ नों सोलोंदों बेवहाय नोङो गावखौ बावसोमनांगोन। अब्लासो जोङो गावनि रोंगौथिखौ मोननो हागोन। फर एगजामपोल जोङो लेखा फरानि सायाव बाथ्रा बुंनो हायो। सासे सुबुङा मोनसे मोजांथार गियान मोननो थाखाय गियान नोंनाव हारसिङैनो थोंजों फैया। बै गियानखौ नोङो आरजिनो थाखाय गोबांथार आ आ बाथ्राफोर बा थ्राफोर सोलोंनो आरो बाथ्राफोरखौ खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों ओ जोङो गियानखौ आरजिनो हायो। दा
जों जिखिनि सोलोङो बै सोलोंनाय समाव जोङो गुबुन बेबायदि हाबा जोङो मावनो नाङा जेखिनि सोलोङो बेखौ जों सोलोंनानै लानांगोन आरो जाय सोलोंनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ गोरों खालामनानै बा गावखौ सिनायथि होनो हानानै बा गावखौ सुंथानो हानानै मोनसे ओ थासारियाव थायोब्लासो जोङो जोंनि समाजजों लोगोसे जोंनि हारिजों लोगोसे जोंनि ओनसोलखौबो आ मोन डेभलप खालामनो हानाय मोनसे थासारियाव फैगोन। बेखायनो जों जिखिनि सोलोङो बेखौ जागायनायनि फै जोबजासिम मोजाङै सोलोंनांगौ। दा जोंनि थांना थानायनि थासारिया जोंहा बै समाव बेबायदि मोजांथार नङामोन। जैखिनि समनि फ्राय जोंनि बर'फोरा लेखा फ'रा फरायबाय जेखिनि समनिफ्राय जोंनि ओ समाजाव बर'फोरा मोजांथार आबाद मावबोबाय बैफोर हाबाफोरनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गावखौ सुंथानायजों लोगोसे न'खरखौबो सुंथानाय लोगोसे समाजखौबो सुंथानाय बेबायदि जोंनि समाजाव दिनैनि समाव जाफैबाय गोदो गोदाय फरायनायनि थाखाय मोनसे मोजां थासारि गैयामोन दा दिनैनि स माव जोङो ओ मोनसे मोजांथार फरायनायनि थासारि जों मोननो हाबाय आरो जोंनि बेखार जेंनाफोराबो जों फरायनायनि गेजेरजों जोबलांनो हमबाय नोंथां दहाय बुंनाय बायदि जोङो ओनसोलावनो दाउ अमा फिसिनाय ओ बेबायदिनो ना फिसिनाय गोबांथार बेबायदिनो ओ बायदि मुवा हाबा मावनाय जोङो बेफोरबादि आखाइनि हाबा मावनाय बैफोरखौ लायोब्ला जोङो
औ
बेखार जेंनानिफ्राय जोङो ओ गुबुन मोनसे मोजां थासारियाव जोङो गावखौ सुंथानो हागोन दा बेखिनि बाथ्रा दा जोङो हाबा मावनो थाखाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनांगौनि बेबायदि गोनांथि गैलाया
औ नंगौ नोंथां
गाव गावखौ मोनसे थांना थानायावहाय दैदेननो थाखाय जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव जायगायाव थांनानै खामानि मावनां लायगौनि गोनांथि गैया जोंहा समाजावनो ओनसोलावनो थानानै जोङो गोबांथार रां बेबायदि आरजिनो हायो। दा बैफोर नों दहाय नोंथां बुंनाय बायदि हाबाफोरखौ मावोब्लानो
औ
जेरै दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय आरो ना फिसिनाय बेफोरनि अनगायै गुबुन गुबुन खामानि मावनायखौ जोङो गोबांथार खालामोब्लानो गोबांथार सरसा बा हाबा मावोब्लानो जोङो गोबांथार रां आरजिनानै गावखौ सुंथानो हानाय आ जागोन दा बेखायनो जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा न'आवनो थानानै हाबा मावलायोब्ला जोङो बेखार जेंनानिफ्रायनो बारग'गोन होननानै आं सानो। द आंनि आंनि फारसेनिफ्राय आं बेखिनि बुंबाय।
अ ओ औ नोंथाङा जाखिनि बुंदों बे जोबोर बेसेन गोसा ओ जोंनो ओ जोंहा सोलोंथाइ बायदिसिना लानाय एबा जोंहा आखाइ स्किल जोंडेभेलपमेन्ट बायदिसिना हाबा याव जोंहा गावखौनो बावसोमनांगौ आरो जोंहा खस्थ' थ' खालामनांगौ होमब्लासो जोङो खस्थ'नि फिथाइखौ मोनजागोन ओ दा नोंथां ओ जोंनाबो नै समा जाबाय ओ नोंथाङा जाखिनि बुंलांबाय जोबोर मोजां बुंबाय बेनि थाखाय नों थांनिसिम जोबोर जोबोर साबायखर।
औ औ औ दे नोंथां दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे।
जागोन दे नोंथां।